हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ आंङो नोंथांजों मोनसे बाथ्रासो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
सावरायजागोन दे
ओ दासान्दि एबा आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय बोथोरफोरा एबा माबायदि जानानै दं आबहावाया?
औ आबहावा होनोब्ला आबहावा होनोब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलाव दा मोजाङैनो दं नोंथां नांगौ समाव अखा मोनदों गायनाय फुनायनि दिन दैज्लां बोथोर। बैसमाव अखानि बि बिबाङाबो बांद्रायबो नङा। खमद्रायबो नङा नांगौ जखानि दैखौनो मोनदों जाउनाव सुबुंफोरा आबाद मावनो हादों नोंथां। लोगोसे ओरैनो बारहावा बुङोब्लाथ जोंङो मिथिंगानि मिथिंगानिफ्रायनो जोंङो बारहावाखौ मोननो हायो नालाय। लोगोसे बारहावा होनोब्ला ओरैनोथ दा नो बिराद गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों बारहावाखौ जाउनाव जों सुबुं माहारिया गोबां जानायनि जा होनाव लोगोसे बेबादिनो गारि मथ टरनि अनजिमा बांलांनायनि जाहोनाव आरो दंफां लाइफां बायदि दानफायनायनि जाहोनाव आरो गोबां सुबुंफोरानो प्लास्टिक बाहायनायनि जाहोनाव बिनिफ्राय ओ प्लास्टिकनिफ्राय जोङो प्लास्टिकखौ सावोब्ला बायदि उखुन्दै ओंखारो बै उखुन्दै ओंखारनायफोराबो जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। दाथ' ओरैनो दैज्लां बोथ थोर होनोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनो थाखोय जोंहा दैनि गोनांथि जायो बै दैनि गोनांथि जानाया उम दाथ' मोजांथ' दै नांगौ रोखोमनि दै मोनदों दैज्लां बोथोर सम ना नोंथां? नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबोरै जानानै दङ? थां
ओ जोंहाथ' जोंनि ओ दैज्लां बोथोराथ' जोंनि मोनसे माने गोनांथार बोथोर होननांगोन ओ मानो होनब्ला जों दैज्लां बोथोराव जोंहा ओ माइ जोंनि गाहाय आदार एबा आबाद जाय माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो दैनि गोनांथि जायो। आ दा सान्दि जोंनि ओनसोलावबो अखा आरो सानदुं जाय समाव जोंनो अखा नांगौ बे समाव अखानि बि अखानि ओ गोनांथिखौ मोननाय जादों जेन'बा अखानि नांगौ समाव अखाखौ मोनदों आरो जोंनियाव बांद्राय मानि एथबां मानि गोबांबो अखा हायाखै नांगौसेबांनि अखा हानानै दं। जाय जोंनि आबाद फोथाराव ओ जोंनो आबाद मावनो थाखाय जेसेबां जखानि दै नांगौ बेफोरबायदि दैनि बिबांखौ नुनो मोननाय जादों ओ जोंनि ओनसोलावहाय दायो अ खा हानायनि जाउनाव एबा अखा हानानै ओ आबाद मावनो थाखाय जों दा जागायजेनबाय। जेरैहाय माइ आबादखौ खोथिया फुनायावबो जोङो दैनि गोनांथि जायो। आरो गायनाय समावबो जोंनो दैनि गोनांथि जायो जिहेथु जोंहा अखा हानाया जोंनि ओनसोलावबो जोबोरैनो मोजां गोहोम खोख्लैदों बुंनांगोन। बेबायदिनो जोंनिया जोंनिथिंजाय आबहावा होननानै बुङोब्ला गुबुंले जानायखौनो बुंनांगोन मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलावहाय गारि मथरनि होंगो दोंगो ओ गारि मथरनि जेरैहाय हरन दामनाय एबा बेल दामनाय बेफोरनि ओ दावराव दावसि बेफोरजोंबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायखौ नुनो मोन्दों जेरैहाय सोदोब गेब्लेंनाय आरो उखुन्दै गारि मथरनिफ्राय ओंखार ओंखारनाय जेनेबा प ओ पेट्रल डिजेलफोर खामनाय बेफोरनिफ्राय खामनानै ओंखारनाय उखुन्दैयाथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोरैनो ओ खहा खालामो। जाय आबहावायाव ओ बार आबहावाजों गोरोबनानै सुबुंनि हां लानाय माखासे ओ मा होनो मा होनगोन बिदिखौे? ओ हेंथा होदो हां लानायाव हेंथा होदों आर ना बिनि अनगायैबो जोंनियाव ओ जेरैहाय ओ जानाय लोंनाय एबा जमा जमा माखासे प्लास्टिक बायनाय दाखोर खालामनाय बेफोरबायदिखौ दैयाव गारहरनायाव दैफोराबो गुबुंले जानानै जोंनि आबहावाखौ माखासे माने गुबुंले खालामदों। बे आरोबाव जोंनि ओनसोलावथ' दा बिफां लाइफांखौनो जोबोरैनो खम नुनो मोनसै मानो होनबा सुबुं अनजिमाया बांबाय बांनायजों लोगोसे एसे थाग्रा जायगा नि गोनांथि जाबाय जायनि जाउनाव ओ माखासे हाग्रा बंग्राफोरखौ सिफायनानै बेयावहाय ओ हादान सिफायनाय जा होनो बेफोरबायदि खालामनानैहाय न' लुनानै थाहैनायखौ नुनो मोनदोंसै। नों जेराव ओ जोंनि ओ आब मिथिंगाखौ एबा आब आबखाहाखौ जों रैखा खालामनो थाखाय जोङो जोबोरैनो आब ओ बिफां लाइफांनि गोनांथि जायो नाथाय बेफोर बिफां लाइफांखौनो फोजोबस्रांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ आरो
औ नोंथां बेजों लोगोसेनो ओ जोंनि ओनसोलाव गोबांनो कल कारखाना इन्डास्ट्रि गेदेर गेदेर लुनाय जादों आरो आरो जोङो गोबां बेफोरबायदि इन्डास्ट्रि गोदोर गोदोर निफ्राय ओंखारनाय बै उखुन्दै गेसफोरा जोंनि थाखाय सुबुं जेनेब्ला सुबुं माहारिनि थाखाय साबजाथाव केस नङा जायनि जाहोनाव बैयाव मिथिंगायाव गोरोबनानै थायो बेफोरबायदि गेसआ आरो बै मि मिथिंगानि गोग्गो बारखौबो बेफोरबायदि गेसफोरा गुन्दै ओंखारनाय बेफोरो गेसफोरा ओ गोहोम खोख्लैदों गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो। गोबां माने उम गोबां इन्दिस्रिया अंखारनायनि अंखारनायनि थाखायबो आरो लोगोसे गोबां नाङा फाङा बेसाद बाहायनायनि थाखै लोगोसे जोङो रासाय रायनारि हासार बांसिन बाहायनायनि थाखै बेब फोर जोंनि बारहावाफोरा गुबुंले जालांनो हमबाय। जाउनाव जोङो दा दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथ थोरनि समावब्लाबो जोङो। ओ अ एखनब्ला बोसोराव जोङो अखाख खौनो मोना गायनो होनब्लाबो गायनो हाया माइ आबादफोरखौ जि खुनु आबादखोनो जोङो दैनि आंखालाव गायनो हाया। अखानो अखानि गोनां थि जायो जाउनाव बेफोरो गोबां ओं जों सुबुं माहारियानो ओ बाहायनाय बेफोर बेफोर मुवा गाज्रि मुवाफोरनिफ्राय आलो आरो लोगोसे दंफां दानफायनाय बेनि थाखायबो जोङो अखानि बिबांखौ खम मोननो थांदों। आरो बेबादिनो जेरै ओ जोङो गोग्गो बार मोनलास माहारिफोरा गोग्गो बार मोनला सु सुबुंल नङा जों जिब जुनार गासै जि जिबिफोर दङ बेफोरनो हां लानायाव खस्थ' मोनदों जाउनाव जोङो गोग गो बारखौ लानोस सोलायो जोङो गाज्रि बा गाज्रि बारखौसो लानो गोनां जायो। जाउनाव ओ बेब बेमार आजारबो जा ओ जानानै थायो आरो खायसेया ओ थैनायखौबो नुनो मोनदों नोंथां। औ
बेनि अनगायैबो ओरै जोंनियाव जाहैबाय माखासे ओ फर ओ सोलोंसालि एबा फसंथानफोर गायसननाय जेरैहाय हाग्रा बेफोरबायदिखौथ' गासैयावबो नुनो मोना जेन'बा हांग्रा जेनेबा अबे जायगा बेयाव अरनबारि एबा हाग्राबारि बेफोर जायगाफोरखौसो बांसिन फोजोबस्रांनायखौ नुनो मोनसै ओ आथिखालाव सोलोंथायनि मुङाव गोदान गोदान फसंथान जेरैहाय सरखारि फरायसालि दङब्लाबो बे बेसरखारि एबा प्राइभेट फरायसालिफोरावसो जों बांसिन बि ओ फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनसै जायनि जाउनाव जोंहा गोदान गोदान ओ माने गोरों मेलेमजिबि सुबुंफोरा ओ गावसोरनि ओ रांखान्थि बि बिथिंखौ नायनानै नोजोर होनानै माखासे गोदान गोदान सोलोंथाइ फसंथान बेफोरबायदि फसंथान खुलिनायावबो जोंहा माखासे जायगायाव अरनबारि एबा हाग्रा बारिफोरखौ फोजोबस्रांनाय नुदों जायनि जाउनाव जोंनि ओनसोलाव माने ओरैबायदि गुदुं दुंखावनाय एबा दुंखावनाय सोमजिदों बिनिनो माब्लाबा समाव ओरैबायदि नांगौनि सिगां एबा जेब्लाबो जोंहा आबाद मावनायनि सम जायाखै अब्लाबो जोङो बांद्राय अखा हानायखौ माखासे बोसोराव नुनो मोनदों आरो जेब्ला आबाद मावनो गोनां टाइम जायो अब्ला बे टाइमाव जोंहा दैनि एबा अखानि बिबांखौनो मोननाय जायाखै बुंनो थाङोब्ला जोङो औ औ बुंनो थाङोब्ला जों नैरोजा जानो जिबा मायथाइखौ बिदिन्थि महरै लानो हायो जाय बोसोरावहाय थांनाय बोसोर एबा नैरोजा नैजिबा मायथाइआ जोंनि ओनसोलाव माने अखानि बिबाङा बांद्राय हानायलाय ओ गिबि एबा गिबि बोथोराव बा जेनेबा गायनाय फुनायनि गिबि समफोरावहाय जोङो माखासे गाहाय जायगा एबा दुब्लिफोराव माइ आबादखौ गायनो एबा फुनो एबा आबाद मावनो हानाय जायाखै नाथाय बिनि उनावहाय जेब्ला जोङो दैनि राननाय एबा अखा हानायनि बिबांखौ खम जानायखौ नुदोंमोन अब्ला जोंनो बै सम समाव दैया रानजोबनानै अखानि बिबांखौ एबा अखा हानायानो खम जालांदोंमोन आरो नांगौसेबां जोङो दैनि बिबांखौ मोननो हायाखैमोन जायनि जाउनाव गोबां हाफोरानो ओ ओरैनो रानस्रां रानस्रावनानै एबा रानखावनानै थानो गोनां जादों आरो माखासे खोथिया फोखानाय खोथिया जाय खोथियाखौबो जों फुनो हायाखै एबा गायनो थाखाय जोङो ओरैबायदि खस्थ' जादों जेराव जों नुनो मोनदों नि निउस फोराव एबा ओ जेराव जों नुनो मोनदों निउसफोराव जेरै माखासे ओनसोलफोराव दै रानखावनायनि थाखाय गाव गावनि न'नि मथरफोरखौ सालायनानै दै होनानै होनांनायखौ नुदों जाय जोंनि थाखाय आबाद फोथाराव थोजासे जानो हायाखैमोन आरो बेनि अनगायैबो मा बुंगोन ओ आरो माखासेखौ नुनो मोनदों जे गन लायै लायै माइखौ थुनानै होनाय एबा जाय हाया गोदान रानसाव जादोंमोन।
बेफोरो बेफोर जाहोनफोरा जोङो औ जों सुबुं माहारिनि थाखायनो जादों। दों जोङो मोजां मिथ मिथिंगायारि सम्दखौबो जों खोमानानै लादों थाखानाय सम्पदफोरखौबो जोङो ओखोमानानै लानांदों जाउनाव ओ जोङो मानसिफोरा एबा सुबुंफोरा बै ओ दा मोजां सानस्रिखो लाबोलासिनो गाज्रि सानसि जोंसो लानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ बेनि थाखायनो बे बेफोरबायदि जाहोनफोरा जानो हागौ नोंथां।
औ नंगौ नंगौ सैथो बे बाथ्राया
औ नोंथांनिसिम बे सोंनायनि ओ सोंनायनि सोमोन्दै एबा आयदानि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां
औ